औ।
औ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो दिनै मोनसे टपिक लानानै रायलायनो
औ।
जोंहा दिनैनि सावरायनाया जागोन नोगोरनि सायाव जों नोगोरनि सायाव जों रायज्लायगोन बेहाय जोंहा गोबां रायज्लायनांगौ दङ। जों बेखौनो रायज्लायगोन।
औ।
बिदिबालाय जोंहा नोगोर नोगोर होनाय माने बियो मोनसे गिदिर बिदिनो नोगोर गोर जायावहा जायनि गेजेरजों गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगानि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो आरो बेफोरावहा हर थानायनि सुबिदाफोरा थायो आरो गोबां बिदिनो सुबिदाफोर थायो गारि मथरफोरनि सुबिदाफोरा थारैनो गोबां थायो। जायनि जाहोनाव बेखौ नोगोर होनो आरो बेहाय गोबां बिदिनो गोजौ गोजौ न'फोर थायो जाय न'फोरावहा गोबां बिदिनो सुबुंफोर थायो आरो बे गोजौ गोजौ न'फोर थानाय गोबां बिदिनो गासै बिथिंजोंबो डेभलप आरो गोबां बिदिनो मलफोर थानाय ओम फानलाय लांलाय खालामनाय आरो गोबां बिदिनो समायना रमायना जायगाफोर थानायफोरखौनो जोङो नोगोर होननानै मोनथियो। जों बेफोरबायदि जोंनो गोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो आरो बेफोरबायदिहैबो जोंहा बे नोगोर फोराव गोबां गिदिर गिदिर हटेल इणडास्ट्रिस आरो गोबां गोबां जों सानस'हायै बुंस'हायै सुबिदाफोरखौ जों मोननो हायो। आरो बेहायनो जोङो जोंनि सोलोंथाइ लानाय राहाफोरखौ खौबो जों गोबां मोननो हायो। जोंनि सोलोंथाइनि बिथिंजों सावरायोब्ला जों नोगोरावनो जों गासै सोलोंथाइखौ जों मोननो हायो आरो बेहाय जोङो मोजां गाज्रि आरो गोबां बिदिनो जोंनि नांगौफोरखौबो जों मोननो हायो आरो जों बेफोरावहा गोबां खामानिफोरबो मावनो हायो जाय खामानिफोरा फरायनाय मानसिफोरनि थाखायल' जायो बा बेफोरबायदि गो-गोबां गोबां गोबां बिदि रांनि जों बेहाय आरजिनो हायो आरो गोबां बिदि फिसा फिसा मानसि फ्रा बा जायफ्रा फरायाखै बिसोरबो बेयाव थांनानै खामानिफोर मावनो हायो बिसोरनि खामानि फोर गुबुनफोरनि न'फोराव थोरसि सुनाय बा ओंखाम सुनाय बा जि सुनाय बेफोरबायदियाव जायो नाथाय जायफ्रा फरायो बेफोरबायदि बिसोरबायदि मानसिया बेयाव अफिसफोराव मावनो हायो आरो अफिसफोरा जोंना गामि ओनसोलाव थाया नोंथाङाबो मिथिगौ बेबायदिहैनो जोंहा नोगोरफोराव अफिसफोर थायो गोबां बिदिनो सरकारि दाग बाग दाग खला बेफोरबायदि गोबांखौ जोंङो मोननो हायो बेफोरबायदिहै जोंङो नोगोरखो जोंङो मोनथियो आरो गोबां बिदिनो ट्रेननि सुबिदा फोरबो मोनो बासनि सुबिदा मोनो कार म टर गारि बाइक गासैखौबो बायनाय फाननाय गासैखौबो जों बेयाव सुबिदाखौ मोनो। आरो गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय जों बायदि मैया जानाय लोंनायखौबो जों बेहाय सावरायनो हायो आरो गोबां बर' आइजोफ्राबो बेयाव थांनानै गोबां बिदिनो जालाय लालाय खालामनानै गोबां बेफोर बायदिखौ फानहैनानै आरो गोबां बिदि दुइ गुनानिख्रुइबो बारासिन रांफोरखौ आरजि हैनो हायो। बेहाय गोबां बिदिनो आरजिबावनो हायो गोबां सुबुंफोरा हाय बेहाय जोंनि गामिनि बाजारफोरावहा जोंङो बायस्लायना लाना थांनानै जोंङो ना नोगोरफोराव जों फास्लायहैनानै जों रां खामायनो हायो। आरो नोगोरनि थासारिफोरनि सायाव जों सावरायोब्ला नोगोरनि थासारिया दुंहाव जेब्लायबो दुंहाव बेहाय गोबां बिदिनो गुसु बार आबहावा गामिनि बायदि फ्रेस बेफोरबायदिखौ जों मोननो थांङा बेहाय गोबां बिदिनो गुदुं बारहावाजों आबुं जानानै थायो बेहाय जोंङो बेखायनो गोबां बिदि सुबुंफोरा बेहाय ए सि आरो फेन बेफोरबायदि नङाब्लानो थानो हाया जायाव दुंहाव थासारि थायो। आरो गोबां बिदिनो बेहाय जोङो फ्रेस मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो लकेलफोरखौ जों मोननो थांङा बेहाय मोननो थांब्लाबो दामफोरा आ जोंनि गामि गांखनाव दस थाखाबा बेहाय जोंङो बिदिनो सल्लिस पन्सास खालायाव जोंङो बायनानै जानाङो बेफोरबायदियै जों नोगोरखौ सावरायनो हायो आरो नोगोराव जोंहा बिदि थानाय जानाय सुबिदाफोराबो मोजां जायो जों हटेलफोराव थायोबा जोंहा बिदिनो सावारफोर मोननानै जोंङो गोबां दुगैनाय मानायफोरजों जोंङो मोजां नांङो आरो बेफोरबायदिनो गोबां गाननाय जोमनायनि बि थिङावबो जों सावरायनो हायो गाननाय जोमनायनि बिथिङाव जोंहा सावरायोब्ला नोगोरफोरावहा बिदिनो गोबां जोङो बायदि बायदि रोखोमनि गाननो जोमनो हायो मडेल्सफोरनि जोङो ड्रेसफोरखौ मोननो हायो। जोंनि आथिंनिफ्राय लानानै जोंनि आथिं बिजौनिफ्राय लानानै खर'सिम जोङो बेबायदिनो सेम्पु जोंनि नांगौ जानाय गासै बेसादफोरखौ जों मोननो थांङो आरो गोबां नोगोरफोरावहा गोबां गाज्रि बार दुंहाव थासारियावबाबो गोबां नोगोरफोरनि बिदिनो नालाफोरा गाज्रि जायो जाय जों गोबां बिदिनो बाहेराव ओरैनो थांनायफोराव गोबां बाजुतसो बा मैला बासोफोरखौ जोङो मोनामसुनो गोनां जायो बेफोरबायदियै जोङो नोगोरखौ सावरायनो हायो आरो नोगोरनि नि बिथिङाव जों सावरायबावनो हायो जि नोगोरफोराव जोङो बेफार फालांगि बा मोनसे न' बायनोबा जोङो हानाय नङा मानो होनबा न'नि बेसेन बा हानि बेसेनफोरा गोबां जायो जायनि जाहोनाव जो नोगोरफोराव थाहैनाया गोब्राब आरो नोगोरफोरनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंथाइफोरबो मोननो हायो। नोगोराव थानानै गोबां सुबुंफोरा फिसा फिसा न'फोरावनो थानो हानाय जायो आरो गोबां रां आरजिनानै बेंकफोराव दोनो नाथाय जोंनि गामि गांखनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि हाया जों बेफोरबायदिहै जों नोगोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो नोंथां जा बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंदो
औ नंगौ नोगोर होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो नोगोरा जाबाय जोंनि बिदि गामि दफानिफ्राय मोनसे गेदिर नोगोर आरो बे नोगोराव जोंनि गोबां बिदि गामि दफानि मानसिफोरानो थांनानै दंहैयो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गावनि खामानि मावहैनो थाखाय बिदि गोबां गेदेर गेदेर नोगोराव दंहैयो आरो खायफा खायफा गावनि खामानि एबा गावनि जबफोरनि थाखाय गावनि बिदि जिउखौ गेदेर गोलाव लामाथिं हान्थिनो थाखाय गोबां मानसियानो बिदि नोगोरफोराव दंहैयो मानोना नोगोर होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो नोगोर होनोब्ला मोनसे गेदेर जायगाखौ जों मिथियो आरो बेयाव गासै बिदि जोंनि गामि दफीनिफ्राय गासैबो लेभेला गोजौआव दङ बिदि नोगोर होनोब्ला जों गासिबो मोनथियो बे नोगोराव गोबां मानसि यानो जोंनि बिदि जायगानिफ्राय एबा आसामफोरनिफ्राय गोबां मानसियानो बिदिनो नोगोराव थांनानै दंहैयो गावनि बिदि गेदेर गोलाव जानो थाखाय आरो गावनि जिउनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय खायफा फरायनो थाखाय आरो गावनि सोलोंथाइखौ लाहैनो थाखाय आरो बिदि खामानिफोर मावनो थाखाय गोबां जोंनि जायगानिफ्राय गोबां जोंनि मानसिफोरानो गोबां जोंनि बिदि बर'फोराबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय बिदि नोगोराव दंहैयो आरो नोगोराव नोगोर होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो नोगोर होनोब्ला जोंनि गामि दफानिफ्राय एसे आलादा जायो मानोना बे नोगोराव बे नोगोरा जोंनि गामि दफानिफ्राय एसे गोजौ लेभेलाव दंखायो आरो बे आरो बे नोगोराव जानाय लोंनायनि गासै फोराबो जोंनि गामि दफा फोरनिफ्राय एसे गोजौआव दङ मानोना बिनि गासै सोलिनाय गासै थानाय जोंनि गामि दफानिफ्राय आलादाखा मानोना बेयाव बेफोरनि हटेलफोरनि बिदि बिदिनो जानाय लोंनायनि बेसेनफोरा आरो जोंनि गामि दखुनजोनि जायगानि बेसेनफोरा ओ फाराग दङ मानोना जोंनि गामि दफानफोरनि बेसेना एसे खम आरो बि नोगोरफोरनि बेसेन जानाय लोंनायनि गाननाय जोमनायनि गासै ओ गासै बिथिङानो नोगोराव जोंनिख्रुइ एसे बारा आरो बे नोगोरा ओ बे नोगोराव गोबां मानसियानो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एबा गुबुन गुबुन हालामफोरनिफ्राय फैनानै नोगोराव थाफैयो फरायनो थाखाय एबा गावनि सोलोंथाइखौ गोजौ ओ गोजौ जौ लेभेलसिम लांनो थाखाय बिदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय गोजान गोजान हालामफोरनिफ्राय नोगोरफोराव थाहैयो आरो खायफा खायफाया गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गावनि बिदि रांफोरखौ खामायनो थाखाय बिदि नोगोरफोराव बिदि खामानिफोरखौ नामायनो थाखाय थाङो। आरो खामानिफोरखौ मावनानै बिदि गावनि जिउनि थांना थानायनि थाखाय बेफोरबायदि रांफोरखौ खामायो आरो गावनि इदि गामि हालामाव बेफोर नोगोराव थाहैनानै रांफोरखौ हरनानै गावनि न'खरखौ सालायहरो मानोना नोगोराबो जोंनि थाखाय मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बायि मानोना जोंनि हालामनि मानसिफोरा बेफोरबायदि गामियाव बिदि खामानिफोरखौ एसेबां बिदि गोसो होनानै मावनो रोङा बेनि थाखाय गोजान गोजान बिदि नोगोरफोराव बेफोरबायदि हटेलनि खामानिफोर मावनो एबा बेफोरबायदि बिजनेसफोरखौ खालामनो थाखायबो जोंनि जायगानिफ्राय जोंनि आसामफोरनिफ्राय नोगोरफोराव थाङो मानो नोगोरा मोनसे गेदेर बिदि गोजौ लेभेलथिं थांनो हानायनि मोनसे राहा लामा बेनिखायनो जोंनि हालामनि जोंनि जायगानि जोंनि गासै मानसियानो बेयाव मोनसे बिजनेस एबा सोलोंथाइखौ लानो एबा खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिदि नोगोरफोराव थाङो। जेरै जोंनि बर' हारिनि बिदि दख'ना थावसि बेफोरबायदि दख'ना हारि फाननो थाखाय मा फाननो थाखाय बिदि नोगोरफ्राव थाङो। जायनि जाहोनाव जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो बिदि नांगौ जानाय बिदि रांफोरखौ जों खामायनो हायो। आरो बिदि मोजां सोलोंथाइ आरो बिदि मोजां नलेजखौ जोङो बिदि गोजान गोजान जायगा बिदि गोजान नोगोरफ्राव थांनानै जोङो लानो हायो आरो जेरै जोङो नुनो मोनो नोगोरफ्राव थां नानै गोबां मानसियानो गावनि सोलोंथाइखौबो लाहैदों। आरो सोलोंथाइ लानानै गावनि थांखिसिम सहैनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो सोरखौबा सोरखौबा जों नायोब्ला नुनो मोनो बिदि हटेलनि खामानिफोर मावहैदों। मोजाङै मावहैदों आरो हटेलनि खामानि मावनानै दिनै गावनि न'खरफोरखौ नाहरनो हादों। आरो न'खरफोरखौ सालायनो हादों बिदि आरो सोरखौबा सोरखौबा नायोब्ला बेबायदिनो बिजनेसफोर खालामनानै जेरै बिजनेस बेफोरबायदिनो बायदि रोख खोमनि बिजनेसफोर दख'ना थावसिफोर फाननाय बिदिनो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ बिदि गोजान गोजान जायगा नोगोरफोराव फानहैनानै बेफोरबायदि बिजनेस फोरफोरखौ खालामनो हादों आरो मोजां बिजनेस खालामनानै मोजां फिथाइफोरखौ मोननो हादों आरो मोजां रांफोरखौ जोङो मोननो हादों जायनि जाहोनाव जोङो गोजौ लेभेल आरो गोजान बिदि जायगासिमबो सहैनो हादों आरो मोजां रांफोरखौबो जों खामायनो हादों। बेबायदिनो जोंनि मानसि जोंनि आसामनि मानसिफोरा बिदि नोगोर फोराव थांनानै गोबां मुलाम्फाफोरखौ जों लानो हादों। अब्ला दिनै जोंहा समा गोबां जानानै फैबाय अब्ला जों दिनैनि रायलायनायखौ दिनैनि टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे जागोन।